खोनादोंना नोंथाङा हेल' खोनादोंना नोंथां औ खोनादों नोंथां औ औ ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आंथ' नोंथां दा ओरैनो दंगासिनो
औ होमबा आं नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन जेरै ओ नोंथां मोननि ओनसोलाव दैज्लां बोथोर समाव मा मा आबाद मावनाय जायो? नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन हागोनना नोंथां?
औ नोंथां आं नोंथांनो जोंनि दादि ओ दैज्लां बोथोर ओ बेयावथ' जोंहा ओरैनो माइ आबाद मावो नालाय आं नोंथांनो माइ आबादनि सोमोन्दै ए से बेखेवना
औ औ औ जागोन नोंथां।
दा जोंनो गिबियावनो ओ माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ माइ जोलैनि गोनांथि जागोन जायखौ जों माइलि बुङो आरो जोंहा हासारनि गोनांथि जागोन जोंहा बेबायदिनो ओ मोनथाम मोनब्रै ओ जोलै थायो आरो बो बेबायदिनो माइब्रा माइ, आसु बिदिनो ओ गोबां दानि जुगाव गोबां गोदान गोदान माइबो माइ जोलैबो ओंखारबाय। थिग बेबायदिनो ओ गावनि गोसो बायदि मा जोलैखौ गायनो गायनो हायो आ
औ नंगौ नोंथा नंगौ।
दा जोंहा गिबियावनो माइ-माइ जोलै खौ गिबियावनो जोंहा फाथो बस्थाफोराव ओ सोनानै मोजां खाथेनानै बेखौ फख फुख्रि बा ओ दंग'नि दैफोराव खोमनानै दोननो नांगौ आरो बेबायदिनो सोमखांनानै सानथाम सानब्रैनि उनाव जोंहा बेखौ
बोखांनानै बाहेराव एसे ओ बोखारना ओ खेवना दोननानै एसे फेनलाना दोननांगौ आरो जाहाथे बेनि जा गाजा बेयो मोजाङै बेरनाय बदि आरो जोंहा बेबायदिनो खोथियाखौ-खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंहा मोनसे जेनेबा दुइ बिगा बा थिन बिगानि थाखाय थोजासे जायगा बा खोथिया बारि खालामना लानो नांगौ
औ नंगौ नोंथां।
गोबां मोजाङै एवनो गोनां जायो जेरैहाय जों बे हाब्रुवआ ग्लेब ग्लेब जायो जाहाथे बियो ओ फुनो गोनाङाव गोरा जाया आरो खोथिया बेनि थाखाय जोङो ग्लेब ग्लेब खालामनानै हालेवनानै मोजां आलि खोनानै जोङो दै दैफोर थानाय बायदि मोजां खोनानै लायो आरो बेबायदिनो मै एसे होनानै समान खालामनानै जोंहा खोथियाखौ फोनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
होखांनानै जोंहा ओ जेब्ला रज'यो अब्ला जोंहा एसे ओ सोमखोर सोमखोर जानायनि जोंहा हासार होनो हायो बेयाव रासायनारि हासार आरो जोङो अरगेनिक हासारबो होनो हायो बेयो गाव गावबागावनि गोसो जाहैबाय आरो नोंथां दा बेखौ होखांनानै जोंहा जेब्ला बेखौ ओ देर देरगौ मानि खोथियाखौ देरगौ मानि जोंहा बाखि जाय जायगायाव गाय गोन बेयाव जोंहा ओ गिबियावनो खारायना लाग्रोयो खारायनानै लानायखौ ओ जोंहा फिननै खार खारायनानै लानानै जोङो आलि खोनो गोनां जायो आलि खोनायाव जोंहा गोदोहाय ओ गावजों गाव बेनाव बा बैनाव ओ ज' ज' खोलायोमोन नाथाय दानि जुगाव ओ हाजिरा बा खामला होनानै जों खोहोनो गोनां जायो बेबायदि आलि आरो खोखांनानै आरो जोंहा खेबसे सामार होनाय होननाय दंबावो जोंहा बेखौ होबावो फिनसेखौ बेखौ एव खांनायनि उनाव जोङो आलिखौ मोजां लिरो आरो लिरखांनानै जोङो ओ खोथियाया ग्रोब जायोबाथाय जोंहा बेबायदिनो हाजिरा बा खामला बा सावरि लानानै जोङो खोथियाखौ फुनाय जायो आरो बेबायदिनो फुखांनानै जोङो गायनो थाखाय ओ खेबसे एवगारबावो आरो ट्रेक्टर बा बेबायदिनो मोसौ दानि जुगावथ' मोसौखौनो ओ मोसौ हालि बा मोसौजों हालौवनायखौ गोबां खम नुयो नोंथां नङा होमबा दा बुंनो थाङोबा जोंनियाव गोबां खमसै नुनो मोनलानो होनजायो दा गोबां ट्रेक्टर जोंनो हालौवो दा गायनायखौबो बुंनो थाङोबा मान सिया नाङालासिनो बा मानसि सासेयानो गायनो हानाय केपासिटि ओंखारबाय आरो मेसिनजों दा गोबां मानसियानो मेसिनजोंनो मेसिनजोंबो गायो बेबायदिनो जोंहा गाय खांनानै ओ बेखौ ओ साननैसो मोजां दैखौ बाराद्राय दोना बेबायदिनो साननैसो एसे सोमखोर जायोबाथाय जोङो बेयाव आरो फिन ओ हासार होनाय जागोन आरो हासार होनाया जाहैबाय जाहाथे बियो एसे सोमखोर सोमखोर गसा बाराय यो आरो जेब्ला गसा बारायो अब्ला जों आलिखौ मिट मात थेनानै दोनगोन जाहाथे बेयाव दै थायो गसा बारायनायाव जोंहा मा होनो बै ओ दैनि गोनांथि
औ औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो दैनि गोनांथि जानायलाय जोंहा बेखौ थेनानै दोनो आरो थेखांनानै जोंहा बेयो ओ जेब्ला
औ हेलौ नोंथां
क्राफोर्ड बा बा मुलिफोर मुलिफोर होनो हायो आरो नों
औ औ।
बेयाव हाग्रा थैनायनि मुलि जेरै ड्राय सेल बेबायदि होनो हायो आरो दानि जुगाव बेबायदि गोबां जातनि मुलि ओंखारबाय बेबायदिनो जोङो बेबायदि होयो आरो ओमफ्राय जेब्ला आरो माइआ थरायनो गोनां बा जेब्ला बिबार बा खारनो गोनां अब्लाथाय जोङो आरो खेबसेबाव फिन हासार होनो हाबावो मानो होनबा बे जेखिनि ओंखारनो लागा बेयो स्र' मोजाङै
सेयैनो ओंखारनाय बदि जोङो हासार होखांनो हायो आरो बेबायदिनो हासार होखांनानै जोङो बेखौ साफा मोनहोजोबनो हायो खेबसेयैनो ओमफ्राय बेबायदिनो हानायाबो नोंथां दा मिसिन नारि गोबां हाग्रा ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां गोदोनि दिनावथ' मानसिया खासि लायै लायै हानाय जायोमोन ज' ज'नो नाथाय दानि जुगाव बेबायदि हानाय खौ खम नुसैबाव मानो होनबा माइआ माइ हाग्रायानो गावनो माराबो होखायो बेबायदिनो जों ल' लाबोनो गोनां जायो बा जों माइनि जा फिथाइ गुथि बेखौ बेखौल' जोङो लाबोनो गोनां जायो आरो जोंहा गोदोनि दिनाव लाबोनायावबो एकदमबारे जोबोर खस्थ'मोन। जेरैहाय जों थेला गारि बा मोसौ गारि बा मैसो गारिजोंसो लेलाय लेलाय एसे एसे लाबोनो गोनां जायोमोन आरो दा गोबां बुंनो थाङोबा ओ आजादि बा गोरलै ओ राहायावनो जाबाय दा नोंथाङाबो नोंसि नि जायगाफोराव बा बेफोरबायदिनो माबाफोर ओ जेनेबा गो दोनि ओ आदब खायदाखौ गारनानै बाबा गोदान आइडियाजों नों थांमोननि जायगायावबो बेबायदिनो आबाद मावो नामा नों
औ औ औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जेरै आवगायसो बुंलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो आबाद मावनाय जायो आरो नों नोंथाङा दि ओ जा जा होनलांदों बेखौ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां। आरो दैज्लाङाव जोङो आबादनि अनगायैबो मैगं थाइगंनि ओ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै ओ मेसेंनि जिंखा पथल आरो लाव ले स्रा बेफोरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
जोङो जोंनि ओनसोलावथ' गुबैयै गुबै जोङो माइ आबाद खौनो मावो नालाय नोंथां बेनिखायनो जों बांसिनै ओ माइ आबादखौ गोरलैयैनो मावनाय जायो मानोना दैज्लां समाव जों गोरलैयैनो ओ अखानि दै मोनो नालाय नोंथां मेसेंआवथ' बांद्राय बिदि मोना नालाय जोङो बेनिखायनो जोङो औ माइ आबादखौ जोङो गोरलैयैनो मावनो हायो नालाय बेखायनो जोङो माइ आबादखौ गोबां- गोबांखौनो मावनाय नुयो आरो नोंथां जेरै जोङो नोंथाङा आवगायसो बुंनाय बायद दि माइ आबाद मावनो थाखाय ओ जेरै जोलै नांगौ खोथियाखो बेयाव नोंथाङा बुंनाय ब बायदि जों बेखौ फुख्रि एबा दैमायाव सोमनानै दोननांगोन फाथोनि बस्थायाव जा जाहाथे बेयाव दै हाबनो बिनि उनाव बेखौ ओ साननैसोनि उनाव बोखांनानै लामनानै बेखौ जोङो ओ जेरैब ओ थालिर बिलाइ नङाबा जोङो थास' बिलाइफोरजों खोबना दोननांगोन जाहाथे बियो गाजा अ हरो आरो मोजाङैनो नोंथां औ सोर बेखौ फोनो थाखाय गिबियाव जोङो ओ दै नांगोन नालाय एस से बिनिखायनो आलि होनांगोन गिबियाव बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ जेरै खारायग्रोनांगोन बिनि उनाव जों बेखौ सामार होनांगोन बिनि उनाव मै होनांगोन आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै गोदो जोङो मोसौजोंसो एवोमोन ना जेरै मोसौजों एवनो थाखाय नांगोल जुंगाल बेखौ जोङो बाहायनाय जोायोमोन आरो नों दानि जुगावथ' नोंथाङा बुंनाय बायदि औ जोङो ट्रेक्टरजोंसो एवनायखौ नुसै नालाय जोङो ट्रेक्टरजों एवोब्ला जों खम समावनो जोब जि बिगा बिदि गाहाम जोङो एवनो हायो आरो नोंथां मो मोसौ जोंथ' एसेबांखिनि एवनो हाया नालाय बेनिखायनो ट्रेक्टरजोंनो एवनायखौ नुनो मोनो आरो दासिम नोंथां आरो ट्रेक्टरावनो गासैबो मै होनाय बेफोरबो थाखायो नालाय बेनिखायनो ट्रेक्टरजोंनो एवा आरो जों एवनाय बेखौ नुनो मोनो आरो जों नोंथां बिनि उनाव जोङो औ फोना लानाय जेरै खोथिया बेखौ जोङो खादायाव लाना आखाइजों एसे एसे जोङो सास्रोनानै फैयो आरो नोंथां जाहाथे बियो समानै रज'यो आरो समायानै गोलैजोबो आरो नोंथां आखाइजोंनो फोनाय जायो जोङो औ बिनि उनाव बियो बिनि उनाव बियो जि स
औ
गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दसेनो बेखौबो जि बिगा थामजि बिघा बिदि गायनो हायो आरो नोंथां मानसिजों सान नांगौ नालाय नोंथां बेनिखायनो दानि जुगाव मिसिंजोंनो आलि होनायखौ नुसै माइ गायनायखौबो नुसै आरो नोंथां गोबां दानि जुगाव एसे गोदोनि साय सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नोंथां गासैखौबो
औ
औ आरो जोङो बेनि माइ आबादनि अनगायैबो जोङो मैगं थाइगं गायो आरो बिनि उनाव जों माइ आबादाबो गोबां मुं दंसै नालाय जेरै माइग्लि माइफोराबो जो नार्सारिफोरनियाव मोनो एस एसे मोजांसिन जायो गसा बारायो होननानै जोङो लाबोनाय जायो बेयावबो जोङो नोंथां बुंनाय बायदि गोबांनो जोङो रासायनारि हासार बाहायो आरो इउरिया पटास एसे माइयाव हाग्रा जायोब्ला जों हाग्रा थैनायनि मुलिबो होयो आरो नोंथां एसे मोजां जाथों होननानै बिनिखायनो जोंनि आब आबादफोराबो गोदोनिफ्रायाय एसे मोजां जासिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
नोंथां होमबा दिनैनि जोंनि दैज्लांनि सोमोन्दै रायज्लायनाय रायज्लायनाय समा एसेनोसै नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय
औ नोंथां गोजोनथोंसै नोंथां
नोंथांनिसिमबो